औ नोंथां
औ खोनादोंना ओ औ औ खुलुमबाय नों थाङा दायो मा मावगासिनो दं
आङोथ' दासान्दि नोंथांनो जिरायनानै दङ एसे फ्रियैनो
अ जिरायनानै दंना
औ
अ दा जोङो दिनैनि सावरायलायनो गोनाङाव जोङो मानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै आं सोंनाय जादोंमोन नोंथांनिसिम आरो उम जोंनि गेजेराव दायो आबादनि सोमोन्दै सावरायनायनि मोनसे आयदा लानाय जाबाय दा ओ आबादनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलाव टाउनावथ' आ बाद मावनाय जाखाया दा गामि ओनसोलाव जेसां खिनि आबाद मावनाय जायो जों ओजों नुनो मोनो ओ जोङो मोननै रोखोमनि आबादखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जेरैहाय दैज्लाङाव गायनाय बा मेसेङाव गायनाय बे मोननैयानोसै दा जोङो दैज्लाङाव मा मा आबाद मावो जोंथ' नुखायो जेरैहाय माइ आबाद गुबैयै
नंगौ
नि अनगायैबो गोबां गिसि आबादफोरखौ जोङो दैजलां बोथोराव नुनो मोनो जायखौ जों अखा हायब्ला बा हाया जोंनिया गिसि जाब्ला बेखौ एवनानै जोङो गावनि आबादफोरखौ मावनाय जायो दा ओ गुबैयैहै जोंनि जिउ जिउ खुंनाय बा जिउ खांनाय राहाया लामानि ओ नागिर नायजों जोङो नुनो मोनो जेसां आबाद मावनाय जायो। बे दैज्लां बोथोराव माइयानो सबनिस्राय ओ कमनसिन जोंनि ओ जिउ खुंनाय राहायाव जोंना ओ जुदि माइखौ गायालासेनो जोंङो गुबुन आ बादफोरखौसो मावो जेरैहाय लाइ लाफा बेफोरखौसो जोङो जुदि गायना लायो अब्ला जोंनि ओंखाम जानो गोनाङाथ' थानाय नङा थानाय नङा बेनिखायनो जों जोंनि सुबुं समाव जेसांखिनि ओ लकेल एरियायाव जोङो नुनो मोनो ओ आ आबाद मावनायखौ बे बेवहाय जोङो माइखौनो बांसिन कमन होननानै जोङो सानना लानो हागोन। दा आङो बुंनो थाङो ससे बिबुं थि लानो आं माइ गायनायनि आबादखौ बा माइखौ बोरैहाय गायो बा माइखौ मानो नांगौ बा माइनि गुबै गायनायनि गुबै जा होना मा बेखौ आङो नोंथांनिसिम बुंफोरनो सानो ओ गुबुन गुबैहाय जोंनि ओ जोंथ' दायो सानैबो बर' आरो बर'आवनो रायलायगासिनो दं आरो जों नुनो मोनो जोंनि खाथि खालायावबो गोबां रोखोमनि बा गोबां ओ ओम मा होनो हारिफोर दं जायखौ जोङो बिसोरखौ जोङो ओ आबाद मावनाय नुयो जेरैहाय माइ गायो जोंनि गेजेराव जोङो माइ गायनाय आबादाव जोङो नुनो मोनो जोङो ओ कमनलि ओ जोङो नुनो मोनो रन्जित मासुरि स्वर्न बिदिनो बाहादुर माइफोरखौ जोङो नुनो मोनो बांसिनै गायनाय अब्ला ओ सासे आबादारिया माइ गायनायनि सिगां माथो खालामो सोरबाफोर बायना लायगोन नार्सारियाव नार्सारि होननाय मोनसे जायगायाव जुदि बिसोरो माइखौ गायनानै ओ बायना लाबोनानै फैयो बेबो मोजां जायो आरो जेब्ला ओ सासे आबादारिया बेफोरखौ बायनो बायालासेनो ओ गावनि प्रिभियासलि गायखानाय बा उम नाखानाय माइखौ माइज्लि हिसाबै जुदि बाहायो बिसोरो ओ बे नार्सारिनिखौ बाहायालासिनो बिसोरो ओ फोनानै खोथिया महरै बिसोरो फुनानै ओ गायो। बा गायनायनि सिगां बिसोरो एवनानै बर' होना लायो बेफोरखौ जोङो जों गोबां कमनलि जोङो नुनो मोनो नाथाय दानि जुगाव दानि जुगाव ओ गोबां मेसिनफोरखौ जों नुनो मोनोसै ओ थारैनो जोंनि सुबुं समाजाव बा आं बुंनो थाङो जोंनि बर' हा रियावनो जों गोबांथार नुनो मोनो लासै लासै लासै लासै जोंनि बर' ओ सुबुं समाजाबो दावगालांगासिनो सोरबा फो सोरबा सोरबा आबाद मावनायखौनो एंगारबाय आरो सोरबा सोरबा उफाय गैयिनि आबाद मावब्लाबो बा माइ गायब्लाबो बिसोरो मा खालामो ओ हाल खदालखौ ज्राब गारनानै ट्रेक्टरखौ बांसिन गोसो होयो मानोना ट्रेक्टरा जोंनि समखौबो ओ सुंथायो आरो जोंनि फैसाखौबो बा रांखौबो सुंथायो मानो होनोब्ला जोंथ' आठ बिगा गाहाम बा दस बिगा गाहाम बिदि गायनायावथ' जोंनि सासेल' आबादारिया मालाबाबो ओ एवजोबनानै फोजोबनो हाया। मेंंग्लिगोन सासे आबादारिया जुदि आठ बिघा दस बिघा हाखौ जुदि सासेयानो ओ एवनानै फोजोब नो नागिरो मेंग्लिगोन। दा जोंनि जोंहा समा ओ समाबो बारग'लांगोन आरो जोङो जुदि ओ आट बिगा दस बिगा हाखौ जोङो ओ एवनो थाखाय ओ हाजिरा लाबोयो हाजिराबो जोबोद सम ला गोन आरो बिसोरो रांखौबो गैजो लांगोन अब्ला जोंनि सम समखौ सुंथानो आरो जोंनि रांखौबो सुंथाङो जोंनि आबादारिफोरा मा खालामो ट्रेक्टरखौ बांसिनबो होयो दानि जुगाव।
नंगौ नंगौ नंगौ
आरो गुबुन फारसेथिं ओ माइ गायनायनि आबादखौ सोलायोबो आरो गोबां आबाद जों नुबावनो मोनो ओ जाय गिसि आबाद हिसाबै जेरैहाय ओ दैज्लांनि लेस्रा सबाय बिमा जायखौ होनो सबाय बिमा लेसरा बिदिनो आरो गोबां आबादफोर जेरैहाय मा उम होनगोन जोगोनारफोर खुमब्रा फोर जों बेखो बेफोर आबाद फोरखो जों बर' सुबुं समाजाव जोङो नुनो मोनो
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथाङा जि जोंनि बे आबादारिफोरनि जिखिनि आबाद मावनाय बेखौ ओ माने बुजि मोननाय रावै माने जोबोर सहज भाबै नोंथाङा जिखिनि फोरमायना होलांबाय गासैबो सैथो नोंथाङा दिनै जोंनि ओ जिखिनि आबादारिफोरनि आबाद मावनाय बेखौ आंनि सिगाङाव जोबोर माने मोजाङै बेखनानै होलांबाय नङा होमबा नोंथां। दा बेखिनियाव आंबो जोंनि ओनसोलनि जिखिनि आबादारि आंबो गामि ओनसोलावल' थायो जोंनि गामियाव प्राय गुजि जौखोन्दो दोआनो‌ आबाद मावनानै जायो नोंथां दा ओ आबाद होनना बुङोब्ला जोङो मा बेवहाय जोंहा मा मेसें बोथोराव जोंनि आबादा गुबुन आरो दैज्लां बोथोराव जोंनि आबादा गुबुन जों बोथोर लानानै बोथोर आबादखौ मावो नङा होमबा नोंथां! जेरैहाय ओ जोङो ओ दैज्लां बोथोराव जोंनि गाहाय आबादानो जाहैबाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो माइ माइ आबादफ्रानो जाबाय जोंनि दैज्लां बोथोरनि गाहाय आबाद आरो दैज्लां बोथोराव बे माइ आबादजों लोगोसे जोबा जिंखा पथल केसबल मैथा केरेला खांख्रिखला बायदिसिना जोङो आबादफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावो। जाय जाय आबादानोखि जोंनो अखा नांगौ नङा होमबा! बेनिखायनो जोङो बेफोर आबादखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां! बेबायदिनो जोंहा जोंहा मेसें बोथोराव दङ जेरैहाय लाइ लाफा आलु कबि बि जोंहा अलकबि बान्दा कबि फुल कबि बैबायदि माने आबादफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव मावो बेबायदिनो आबादिनो आबाद जोंहा मेसें बोथोरनि आबाद आरो दैज्लां बोथोरनि आबाद नाथाय बे समाव आङो बेखौबो मख'नांगोन जोंहा मा जाहैबाय ओ आगोलनि समाव जोङो दैज्लां बोथोरावल' माने माइ आबाद खौ मावोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव जों नुनो मोनबाय मा नोंथां जोंहा मेसें बोथोर जेरावबो माने मा माइ आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनदों, नङा होमबा नोंथां? दा ओ बिगियाननि खायसे आदब खायदाजों माने मेसें बोथोरावबो ओ जोंनि ओनसोलफोराव खायसे खायसे आबादारिफोरा मा ओ माइ आबादखौ माबाया खालामनो हमबाय आरो नोंथां। दा ओ फारसेथिं जोंहा मा जाहैबाय जि आबादारि बिथांमोननि आबाद मावनाय बे हाया गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो माने मा जाय हायाव जों आबा बादखौ मावदों दिनैसिमबो बे हायावनो जोङो आबादखौ मावगासिनो दङ'। जाहोनाव